गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनि नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन सानजौफुनि गाहाम हाम्लायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो हागोन नामा बे
नोंथांनि आवाजखौ खोनायासै मा होनदोंथाय?
नोंथाङा आंनो बे अनलाजों दाउ संनायनि माखासे हाबाफारिखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां मानो हाय खोनादों नोंथां खोनादों। हागोन नोंथां मानो हाया जानो औ नोंथां।
अनला होननानै बुङोब्लाथ' बियो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि। ओ जायखौ गुबैयै माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो। खोनाबायना नोंथां?
खोनादों नोंथां दे बुंबाय था।
अ
औ
अनला ओंख्रियावहाय अन गुन्दै गैयाब्ला अन्ला जाया होननानै जों बयबो मि मोनथिखायो। माने अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो अन गुन्दै नांग्रोगौ आरो ना। अन गुन्दैजों लोगोसे जोंनो नांगौ खारदै आरो ना खारदैआबो गोनांथार बिफाव लायो अनला ओंख्रि संनायावहाय।
औ
ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो मा खालामो माइरंखौहाय सुनानै बा सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो ना।
ओ खायसे सुबुङा बेखौ ओरैनो गोरानैबो ग्रेन्डाराव होनाय जायो आरो ना। ओमफाय माखासेया बेखौ सोमनानैबो लाग्रोनाय जायो। ओ सुनानै बा सोमनानै लाग्रोखांनायनि उनावहाय बेखौहाय उवालावहाय देयो आरो ना। नाथाय दा आथिखालावथ' उवालनि जायगायावहाय ग्रेन्डार फैबाय नालाय दा जों ग्राइन्डार बाहायनायखौबो बांसिनैनो नुनो मोननाय जायो आरो ना।
बिनिफ्राय जों माइरंखौहाय उन्नानै लाबाय आरो ना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेबाय दिनो जों माजों जानो जेनै जेरैबायदि नोंथाङा बुंदोंऔ दाउ ओंख्रिजों जानोबा जेनेबा जों न'नि लकेल दाउजों जायोबा जों गिबियावनो दाउखौहाय बुथारनानै लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय फो औ साफा खालामखांनायनि उनाव फोसाबखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय माने नांगौ खिनि सामब्राम बानलु गासैखौबो जगार खालामनानै लाजोबगोरखांनायनि उनाव बेखौ जों थावआवहाय एवथ्रमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोना‌।
औ
ओ बिनि उनाव थाव एवथ्रमनानै एवखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला गेजेर ससे जायो अब्ला जोङो दै होयो आरोना बे दैखौहाय होखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो ग्लोब ग्लोब गोदौबाय थायो अब्ला उनखौहाय जोङो अनलानि जायखौ जों जेग्रे उननानै दोनदोंमोन गिबियावनो बेखौहाय हरनाय जायो आरो ना गोदौबाय थानाय बै ओंख्रियावहाय बिनिफ्राय जोङो मा जेब्ला बियो गोदौबाय थायो अब्ला बिनि उनावहाय जोङो खारदैखौबो हरनाय जायो आरोना बिनिफ्राय जोङो मा खालामो न गावबा गाव नांगौखिनि जखानि संख्रिफोरा नांदोंना नाङाखै बेफोरखौहाय नायनानैहाय साखिनानैहाय दोननाय जायो आरोना ओमफ्राय बेखौहाय जोङो मा माजों जानो हायो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ मेवाइफोरजोंबो जानाय जायो आरो ना मोदोमफुल बिबारजोंबो जायो बिनिफ्राय खुन्थाइ सेवालि बिबार आरो आथिखालावहाय जोङो बेलाथिजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना थास' बिबारखौबो गोरान खालामनानैहाय खायफाया जायो लोगोसे खमा बिबार जोंबो जानायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे बायदि बायदि मैगंफोरजों मैगं बा बिलाइफोरजोंहाय जों अनला ओंख्रि बेखौ जानो हायो आरोना
ओमफ्राय जोंनि बर'आव मोनसे होननाय दं आर ना जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ नियम जोंनि बर'नि दोरोङारि हाथासुनि हाबाखौ नोंथाङाबो मोनथिखायोना
औ मोनथिगौ नोंथां औ
औ बे हाथासुनि हाबायावहाय अनला ओंख्रिया जोबोद गोनांथार बिफाव लायो आरोना माने अनला ओंख्रि गैयाब्लाथाय हाथासुनि हाबाया जाया होननानैहाय जोंनि बर'फ्रा साननानै लायो आरोोना बियो मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थ दनायनि नियमखा बे हाबायावहाय मा खालामो हिनजाव गोदाना अनखौहाय देनानै गावनो गावनि आखाइजों देनांगौ आरो ना बे ओमफ्राय देनानैहाय अनला ओंख्रिखौहाय सङो बिनिफ्राय मा खालामो ओंखामबो संफानाय जायो आरोना बेजोंनो उम बे गिबि ओंखाम ओंख्रि संनायखौहाय हिन्जाव गोदाना ओ हौवा गोदाननो बा जाय गावनि फिसाय जाबाय बेनो गिबियावनो खुरनानै जाहोग्रोनांगौ आरो ना बिनि उनावहायसो मा खालामो रायजो राजानो जाहोनाय जायो आरो बे रायजो राजानो जाहोनायनि सिगां गावनि हौवानो बा हौवा गोदाननो जाहोग्रोनाय जायो आरो ओमफ्राय बे हिनजाव गोदाना संनाय हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौनो मा सारियावहाय जिरायनाय गासैबो मानसिफोरनो साबेसे फैदों बिसोर नो गासिनोबो मा एसे एसेब्लाबो होनानैहाय थोहोनांगौ आरो ना एसेबाबो ओमफफ्राय थोहोखांनायनि उनावहाय इसेबाबो आग्लाय होनांगौ आरो बे हिनजाव गोदाना संनाय ओंखाम-ओंख्रि ओंखाम आरो अनला ओंख्रियावहाय ओमफ्राय आग्लाय होनानैहाय मा खालामनांगौ बेखौहाय रायजोआ संखानाय ओंखाम ओंख्रियाव दोनहैफिननांगौ आरो ना बेयाव दोनहैफायाबाबो मा खालामनांगौ न'मा न'आवहाय सोहैफिननांगौ जायो आरो ना अब्लासो गोदोनि मानसिफोराबा दासिमबो होनो आरोना ओ हिनजाव गोदानजों लोखि हिनजाव गोदाना लोखि गोनां बा माइनाव गोनां होननानैहाय जोंनि बर'फोरा फोथायो आरोना बेबायदि जेब्ला हिन्जाव गोदाननि ओंखाम ओंख्रि संनाया आग्लायो अब्ला अ दा आंनि अनलाजों दाउजों संनाय ओंख्रिखौ आं बेसे खिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
जि फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंखि माखासे दावबायनायाव आङो मा मा नुबोदों बा जोङो मा मा नायनो हागौ बेनि सोमोन्दै बुंगोन आं दा दिल्लीयाव थांनायनि सोमोन्दै बुंगोन दिल्लीयाव जोङो मा मा नायथाव जायगा दङ बा मा माखौ नायनांगौ जोङो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो खोन्थागोन खोनासंगोन ना नोंथां
औ औ नोंथां खोनासंगोन मानो खोनासङा जा बुंनायसै दे नोंथां
नोंथां दिल्लीयाव थांनो थाखाय गिबि गिबियावनो जोङो जोंनि एरियानिफ्राय जायगानिफ्राय माने डाइरेक्टलि फ्लाइट गैया हिसाबै बा उरां गैया हिसाबै जोङो उरां गाथोन थांनांगौ जायो उरां गाथोना जोंना जोंनि खाथिसिनाव थानाय जि गुवाहाटी गपिनाथ बरद'लै बे एयारपर्ट दङ बेनिफ्राय लकपिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टनिफ्राय जों थां थांनांगौ जायो दिल्लीसिम दा ओरैनो जोङो ट्रेनजोंबो थांनो हायो नाथाय जोङो बै समाव थांनायाव नैरोजा नैजिनै मायथाइयाव थांदोंमोन थांनाय जादोंमोन आरो नोंथां दा जोङो थांनो थाखाय बेयावनो ओ जोंनि जायगानिफ्राय जों ट्रेनजों थांग्रोनाय जादों ओ गुवाहाटिसिम गुवाहाटिसिम ट्रेनजों जोंहा फ्लाइट टिकेट खालामनाय दंखायोमोन ओ सिगाङावनो खालामनानै लाखानाय जोङो नैजिदिन सिगांनो फ्लाइटनि टिकेटखौ दाननानै लाखानाय जादोंमोन आरो बे समाव जोङो ओ द' रोजा थामजौआवनो जों टिकेटखौ मोननाय जादोंमोन दिल्लीसिम डाइरेक्ट फ्लाइट आ दा जोङो गुवाहाटिसिम ट्रेनजों थांनानै ओमफ्राय ट्रेननि उम बिनि उनाव कामाख्या स्टेसनाव ओंखारनानै जोङो बेनिफ्राय उबेर लानानै थांनाय जादोंमोन ओ उरां गाथोनसिम ओ उबेर लानानै थांनानै जेब्लानाखि जोङो ओ उरां गाथोनसिम मोनहैयो अब्ला जोङो सिङाव हाबनाय जादोंमोन सिङाव हाबनानै जोङो ओ मोनसे ओ कम्पिउटारनिफ्राय जोङो हो गाव निफ्राय जोङो बरदिं पासखौ लानाय जादोंमोन बे बरदिं पासाव जोङो अबेसिम थांगोन ओमफ्राय गाव गावनि नाम ओमफ्राय टाइम फ्लाइटआ खैथायाव बिरगोन ओ उराङा खैथायाव बिरगोन बेनि ए दितेलसा थानाय जायो नोंथां दा बेहाय बेखौ लानानै जोङो सिकिउरिटि इदसा गिनाव हाबनाय जायो आरो सिकिउरिटिया ओ साफा साफायै चेक खालामनाय ओ जायो बेयाव हाबनानै जोङो जोङो हाबलांनाय जादोंमोन दा बेयाव हाबखांनानै सिकिउरिटि चेकिन जाखांनानै जोङो फ्लाइट बिरफ्रा ‌ बिनि खाथियाव बा गुदियाव थाहैनाय जायो ओ लगालग हाबनो होनाय जाया जोङो खमैबाबो नै घन्टासो सिगाङावनो मोनहैग्रोखानाय बिनि थाखायनो जोङो लगालग हाबनो मोनहैयाखै ओ दा जोङो सिकिउरिटि चेक इन जाखांनानै फ्लाइटनि गुदियाव थहैखां थाहैनानै दसे जिरायबाय जोङो खमैबोबो से से घन्टा थामजि मिनिट थि जिरायबाय बिनि उनाव जोङो ओ थामजि मिनिट बा जिबा मिनिटसो सिगां फ्लाइटआव सोनाय जायो ना फ्लाइटआव सोनाय लोगो लोगो ओ खुब नोङो जि मिनिटसो बो नांलाया बा मिनिटसो फ्लाइटआव गासिबो हाबखांजोबाथाय बा मिनिटसो उनावनो फ्लाइटआ बिरनाय सुरु जायो आरो ओब बेरनानै जोङो बे समाव थां आं ओ ओ फ्लाइटनि बिरनायनि टाइमा जोंनिया बे समाव ओ जिनै बाजि जाबायमोन जिनै बाजिनिफ्राय जोङो ओ दिल्लीसिम थांनायाव जोंनो थाम घन्टा ब्रैजि मिनिट सम नांदोंमोन थाम घन्टा ब्रैजि मिनिट सम जानानै थांनाय लोगो लोगो जोङो दिल्ली मोनहैनो हादोंमोन निउ दिल्ली जायखौ जों गोदान दिल्ली होननानै बुङो गोदान दिल्ली मोनहैनाय लोगो लोगो जोङो उबेर लानानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव थाहैनाय जादोंमोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव थानानै जोङो हरसेखौ थानानै अखानायै फुंनिफ्राय जोङो जायगा गिदिंनाय बा जायगा नायगिदिंनायनि ओ माखासे ओ राहाखौ लादोंमोन दा जोङो गंसे मोन फुंनि दाइन बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जायगा नायगिदिंनो थाखाय दावबायनाय जादोंमोन बेहाय जोङो सिगां सिगाङावनो नायहैदोंमोन इण्डिया गेटखौ नायदोंमोन जोङो इण्डिया गेटाव गोबां मानसिफोर ओम इण्डिया गेटखौ नायनो फैयो ओ बियाव सोरबाया बार जानो फैयो सोरबाया ओरैनो बेखौ नायनो थाखायनो थाङो बेबायदि आरो गुबुन गुबुन हादरनिबो सुबुंफोर फैनाय जायो बेखौ नायनो थाखाय दा बेयाव नायखांनानै जोङो फैदोंमोन ओ लटास टेम्पोल होननाय बेयाव फामे बिबार बायदि मोनसे ओ मन्दिर दङ बे फामि बिबार लटास टेम्पोलाव जोङो थांनाय जादोंमोन बेयाव थांनानै जोङो ओ गावबा गाव आर'ज खालामनानै लानो हायो बयबो गुबुन गुबुन दोहो दोहोरोमनि मानसिफोरानो बेयाव थांनानै गावबा गाव गोसोआव मा साननाय दं गोसोआव मा लुबैनाय दं। बेखौ बोर बिनानै लाहैनो हायो ओम बयबो बुङो माने बेयाव बोर बियोबा जाफुङो होननानै दा बे बे लेखायैनो जोंबो थांनानै बोर बिहैनाय जादोंमोन सिङाव हाबनानै दा बेहाय जोङो ओरैनो बेहाय हाबनायाव जोंहा ओ जोंनि बे भारत हादरनि थाखाय फोर नि थाखाय टिकेटखौ लानाय जायाखैमोन जों थांनाय समाव ओ बेखौनो बेहाय जोङो बेरायखांनानै बा आर'ज खालामखांनानै जोङो सिदायै ओ कुटुब मिनाराव थांनाय जादोंमोन कुटुब मिलाराव थांनानैबो जोङो बेहाय टिकेट लानाय जादोंमोन सासेयाव बाजि रां बाजि रां बे भारत हादर नोगोरारिनि थाखाय आरो गुबुन हादरनि दावबायनो फैनायनि थाखाय ओ जौसे रां लानाय जायो। ओ दा बेहायबो जोङो गोजौआव ससे गाखोनानै नायहैनाय जादों बिनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन जायगाखौ ओ आं बे दिल्लीयाव थानाय गुबुन गुबुन जायगा बैफोरखौ जों नुहुरनो हायो उम बेयो माखासे गोदोनि राजा राजाफोरजों औ राजाफ्रा माबोरै संसार जालांदों राजाफ्रा माबोरै एद
रायजो खुंलांदों बिनि सोमोन्दै एसे ओ बेयाव माखासे सल'फोर हाबनानै दङ दा